नोंथाङा खोनादोंना
खोनादोंङो औ नोंथां
औ नोंथांनो आं दायो गुबै गुबै फन हरनायानो जाहैबाय माखासे जोंनि जिउआव जोंनि लाइफआव दायो माबोरै सोलिगासिनो दं जों मा खालामनो मोजां मोनो माबोरै सोलिलांगासिनो दं बेफोरनि खौ सावरायनो थाखाय नोंथांनाव कल खालामनाय जादों आरो नों थां नोंथाङा समफोरखौ होनो हागोन ना? औ नोंथां नोंथाङा नोंथाङा ओरैनो थानाय समाव मा मा बुस्थुफोरखौ खालामनानै थानो मोजां मोनो नोंथाङा फोरमायनो
औ नोंथां औ नोंथां आङो माने। ओरैनो थानाय समाव खामानि एफा माने ओरैनो थानाय समाव आरोना एफा एनै माने खामानि मावनोबो मोजां मोनो नोंथां ओरैनो जेरै जोङो। आबाद मावनाय बोथोरावबा जोङो आबाद फोथारफोरावहा एसे एनै मावफाहैनाय बा दा दैज्लां बोथोराव एसे खोथिया फुनाय खोथिया फुनाय बा जोङो ओ आलि खोनाय। ओ बेबायदिनो आलि दाननाय लोगोसे। बेबाय बेफोरखौनो माने मावनानै मावफानो मोजां मोनो आरो लोगोसे जोङो बारि बागानफोर माने न' न'आवनो जों जानो थाखाय बे माने बायदिसिना मैगं थाइगं फिसा। माने एसे एसे फोनानै लानो थाखाय बा फोनो फोनो थाखा खाय बिराद मोजां मोनो आरो बे बेखौ फोनो थाखाय बेफोराव। माने ओ जेरै खदालजों जोङो फिसा फिसा जायगाफोरखौ खदालजों। जावनानै जोङो मैगं फोनो
नंगौ नंगौ।
थ माने ओरैनो थानाय समाव मावनानै थानो मोजां मोनो आरो। ओमफ्राय ओ बेनि अनगायैबो आरो जोङो बेलासिफ्राव बा फुंबिलि समाव बा मोनाबिलि। समाव ओ से एनै लेखा फ फरायनो बा ओ बेबायदिनो मोजां मोजां माबा मोनसे। ओ सल'माफोर बायदिसिना सुंद' सल'फोर बेबायदि फरायनो। मोजां मोनो औ बेफोरबायदिखौ मावनानैनो
नंगौ नंगौ।
थायो आरो माने सानसेखौ जों बारहोयो बेबायदिनो उम आरो फिन जोङो। अखानायै आरो फिन बेबायदिनो जोङो माबा मोनसे फिसा फिसौ खामानि ओंखारोब्ला। अ न'नि खामानिफोरखौ मावनानै थायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथाङा जि। औ नोंथां बुंलाय।
ओ नोंथां बुंलाय मा बुंनाय।
औ नोंथाङा जि खोथा खौ रायखांदों ना जि ओ नोंथाङा जेनाखि फरायनो मोजां मोनो। माने बेफोर खोथाखौ जोबोद माने खोनायोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो जों ओ गावनि संसार जानाय। गावनि लाइफखौ थांनानै थानो थाखाय बेबायदिनो माखासे मोजां मोजां ओ बिजाब। फोर फरायनाबो माखासे आरकोलफोल आरटिकोल फोर फरायनांगौ बेजोंनो जोंनि। बै माखासे लिडारफोरा माबोरै लिडार जालांदों। जोंनि हादोरफोरखौ माबोरै सालायगासिनो दं माबोरै दैदेनबोगासिनो दं माने ओ माखासे बै बिजाबफोर एबा लेखाफोर फरायनायनोनो जों माखासे। ओ गियानफोरखौ आरजिनो हायो आरो नोंथां।
नोंगौ औ।
बेबायदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो आंबो माने। न'फोरनाव न'फोराव थायोब्ला। माने बेबायदिनो मोजां मोनो माखासे दाथ' दैज्लांनि बोथोर नालाय। नोंथां माखासे बिमा-बिमा बिफाखौ न'खराव थानानै एसे एनै हेफाजाब होनाय हेल्प खालामनाय। खोथिया रोगानानै होनाय माइ गायनाय समाव
नंगौ
आलि दाननानै होनाय आरो आलि खोनानै होनाय आरो माइ फोर मोजां देरबोयोब्ला दैफोरखौ नायनाय माने बेफोरखौनो मावनानैहाय ओ जेबो खामानि गैयाब्ला बेफोरखौनो मावनानैहाय समफोरखौ बारहोयो आरो नोंथां
हेलौ ओमफ्राय अ नोंथांमोननावथ' जानांगौ ओ गोबां बागान फोर दं खोमा ना गय जेरै गय ओमफ्राय नालेंखलरा बेफोर बेफोरबायदि जायखि जाया फिथाइ थायनानै जों फाननानै मोननाय ना गोबां गोबां दङ खोमा नोंसोरनि ओनसोलफोराव आरो नोंसोरनि न'फोरावबो दं खोमा
दङ नोंथां दङ
औ
बेफोरथ' बुंनो थाङोब्ला औ नोंथां औ नोंथां औ ओ जोंनिथिं बुंनो थाङोब्ला फ्राय माने ओ न'खरै न'खर सब सोरनावबा गय बागान सोरनावबा बेबायदि ए ओ बै सक्लेट होननायखौ मिथिना नोंथाङा खख'वा जायखौ बुङो औ माने बेफोरखौबो जोंनिथिंजाय माने गोबां सेंग्रा सिख्ला एबा लाइमोनफोरखौ आजिखालि मावनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां ओमफ्राय बेबायदिनो नों थाङा बुंनाय सोंनाय बायदि जोंहा ओरै माने गयनि बागाना ओरैबायदि ओ देरबोगासिनो दं जौगाबोगासिनो दं आरो माने जोंनि ओनसोलफोराव बिबदि साफ आफायावनो गोबां कुइन्टेल हिसाब मोननाय दं जेरै बे गयनि फिथाइफोरखौ फाननानै जों न'खर खुंलांनो हायो आरो माखासे गावनि नांगौखिनि बुसथुफोरखौहाय माने बायनानै लानो हायो आरो नों थां आरो बेफोरखौनो माखासे खासे नैबे गय सिजेननि समाव गोबां ओ फालांगियफोरा गोबां मुलामफाबो खालामनो खालामो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला ओ केजिसेयाव ओ द'जि राङै द'जि राङै गामि गामियावथ' जोंहा माबा नालाय नोंथां ओ गय बागान गोजा नालाय एसे खमनि मोनो आरो औ बेखौहाय द'जि राङै सेरसेयाव बायनानै माने स्निजि राङावहाय ओ गुबुन जायगानि बेफारिफोर फैयोब्ला एबा फालांगिफोर फैयोब्ला माने बिथांमोननो साप्लाय हरफिननाय जायो आरो नोंथां
औ बिदिसोना होमबा नोंथां
औ बेजोंनो एसे एनै माने रां आरजिनो हायो आरो नोंथां जों गामियावहाय माने जोंनि ओनसोलावद
ओ नोंथां ओ ओरैनो बेफोर गय बागानफोराव माने ओ बिगायाव बेसेबांसो ओंखारोबा बिगायाव ओ बेसेबांसो माने मुलामफा बा रां मोननो हायो नोंथां
नोंथां ओरैनो जों ओ बुंनो बुंनो थाङोब्ला बिगायावहाय माने जोंहा गया ओ गैथाराबाबो नैजि नैजि बा थामजि कुइन्टेलसो ओंखारो आरो
औ औ
नैजि थामजि कुइन्टेलसो एरैनो ओ बिगायाव बे खौ ओ हमनानै नायोब्ला जोङो माने ओ बिगासेयावहाय से लाखसो रां बुथुमनो हायो आरो नोंथां माने जों इ बेबायदि ओ मुलाम्फा खालामनो हायो प्रफिट खालामनो हायो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे ओ आथिखाल बिथिङाव गोबां जोंनि साइडजों ना माखासे लाइमोनफोरखौ बै लेखा गोरों लाइमोनफोराबो माने ओ जाय बि ए एम ए सोरबा पि ओस पि ओइस दि नै बिथांमोनाबो ओ बिथांमोन फरायनायाबो माने साख्रिनि उन उन होसोआलाबानो नै बैफोर बिजनेसफोर खौ एबा जेरै गय फुलि बानायनानै माखासे फाननाय आरो गावनि हायाव माखासे गायनाय नैबेफोरखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां आंनि साननाय बायदिब्ला नोंथां आं बेखौबो लुबैयो जोंनि लाइमोनफोरा फ्राय साफ्रोमबो मानसियानो साख्रि मोनजोबगोन बेबो नोङा नालाय नोंथां
औ
बेखायनो जा साफा सानै एसे लेखा गोरों बिथांमोन खौबो साख्रिनिल' उन उन होसोआलाबानो बेफोरबायदि फालांगियारि खालामनायावबो एसे लेखा गोरों मानसिफोरा बिगियानारि आदबजों मावोब्ला जोंनि लाइफआ बो माने सोलायबोगोन नामा जों बेखौ नुहरो आरो नोंथां नोंथाङा बेफोरनि सायाव लाइमोनफोरनि फालांगि खालामनायनि सायाव माबाफोर साननानै दं नामा नोंथां
अ मानि सायाव होनदों नोंथां
बे फालां जोंनि जे लाइमोनफोरा दायो गोबां फरायनानै माखासे ओरैनो थानानै दं बिथांमोना ले खा गोरों मानसिफोरा फालांगि खालामोब्ला माबायदि जानायखौ नुहरो नोंथाङा
औ नोंथां अ बेथ' माने जोबोद मोजां सोंथि ओ मानोना जोङो बेखौ सावरायनो नांगौ बा आरो जोङो बेखौ बयनोबो ओ सावरायलायनानै जोङो मोनसे माने थिरांथा लानांगौ जों बयबो मानोना जोङो जों गोरों गोराफ्रा एसे लाइमोनफोरा जुदि गोरों गोराफ्रा फालांगियाव हाबोबा ओ जोबोद मोजां जागोन मानोना ओ मोनसे गोरों दो ओ माने गोरों गोरा जायोब्ला बा एसा एसे एनै लेखाफोरबो माने रोंनाय थायोब्ला साबसिन जायो आरो नोंथां बै फोर फालांगिफोर बायदिसिना मावनायफोराव मानोना ओ जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ गोबां साख्रिखौल' नायगिरनान थायाला हो ला लाबासिनो जोङो बे फालांगि बिथिङावबो जोङो आखाय होनांसिगौ बा आगान सुरनांसिगौ मानोना ओ जोङो ओ साख्रि खौल' जोङो नायगिरबाय थाबा जोङो साफ्रोमबोथ' साख्रि मोनखाया बा ओ सोरखारनिफ्रायबो जों साफ्रोमनो सो साख्रि हो
औ
माने माखासेया जोङो बै फालांगिनि बिथिङाव माने नोजोर होनांसिगौ आरो बा
नोंगौ
आवगायनांसिगौ फालांगि फारसे मानो होनब्ला माने बुंनो थाङोब्ला जोङो फालांगियाव उम जों बै साख ख्रि मावनायनिखुरै ख्रुयबो जोङो बांसिन रां खामायनो हायो औ बे फालांगिनि गेजेरजों जोङो ओ खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां माने मुलाम्फा खालामनानै जोङो ओ धोनि जायखौ बुङो ओ रां गोनां बा धो नि जोङो जानो हायो नोंथां ओ बियो माने ओ जोबोद मोजां बेनिखायनो जों बेफोरबायदि फालांगियारि बिथिङाव जोङो बा लाइमोनफोरा बा जोंनि बर' सुबुंफ्रा माने ओंखारोब्लासो जोंनि बर' फोरनि रांखान्थि बिथिङाव माने जौगानाय फैसिगोन आरो माने फैसिनगोन बेनिखायनो जोङो ओम फालांगिनि बिथिङावबो माने आगान सुरनांसिगौ बा जोङो मावनो थाखाय आवगायनांसिगौ औ जोबोद मोजां फालांगिया ओ बिदिब्ला नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै औ दे होमबा नोंथां गोजोनथों।